औ नोंथां औ औ
खोनादों खोनादोंनाय नोंदां नोंथां दा बे मोनाबिलि समाव मा खालामगासिनो दं?
अ 'नोंथां आंथ' दा समाव जेनेबा ओरैनो जिरायनानै दं आरो नोंथां माने बोथोराबो गरम नालाय लामायाव दसे बार जादों आरोना नोंथां।
अ नोंथाङा मोनानि जानाय आदार जाखांबाय?
मोनानि जानाय आदारखौथ' नोंथां आं दहायनो जादों नोंथां माने दुब्लियाव इसे खामानि मावदोंमोन नालाय एसे मेंनायजों माने थाब जानाय जादों आरो नोंथां
औ ए नोंथां आंबो जिरायनानै दं बिदिनो बार जादों आंबो एसे
औ औ दा नोंथाङालाय जाखांबाय नामा नोंथां।
जानाया जाखांबाय
औ औ नोंथां नोंथाङा जेनेबा क-कल खालामनायनि जाहोनखौ फोरमायदो।
अ आंनि खल खालामनाय जाहोनानो जाबाय माने आं माने गोदो गोदाय जोंनि आबै-आबौआ माबायदि माबा जाबोदोंमोन माने बिनि बागैसो एसे सोंनो नागिरदोंमोन आ सार आरो
औ औ नोंथां फोरमायनो हागोन दा जेनेबा बेथ' जोबोद मोजां आयदा नङा होनबा नोंथां। नोंथां जेनेबा जों गोदो-गोदायनिफ्राय आबौ-आबै एबा माखासे ओ जेनेबा गोदो-गोदायनिफ्राय आबै-आबौ बा बर'फ्रा माबायदि जिउ खुंबोदों होनना बुङोब्ला जोंथ' गोबां बाथ्राखौ मोनथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ
औ जेनेबा जों मा फार्स्टआवबो बुंनो हा गोरोदि जेनेबा गोदोहाय आबौ आबौनि मोननि समाव जेनेबा बिसोरो माखासे जेनेबा ओ हाजो एरिया हाजो जायगा एबा हाजो खाथि खाथि एबा दैमा सेर सेर बेफोरबायदि जायगायाव बा जों थानो मोजां मोनो बिदि होननायखौ जों मिथिनो मोनोमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां औ हेलौ नोंथां।
औ नोंथां मोनै होनना बुंङोब्ला माने गोदोनि समावथ' जोंनि आखाइयाव बांद्राय रां रुफा गैयामोन नालाय आरो जोंनि समाव जेनबा गोदोनि समाव माने बांद्राय सुबुंफ्रानो गोरों गोरा नङामोन नालाय बिनिख बिसोरो माने हाग्रा बंग्राद दो दैमा सेर सेराव थानो मोजां मोनोमोन आरो ना नोंथां जोङो हाग्रा बंग्रायाव थानो मोज जां मोनो होनना बुंब्लाबो ओ आखाया मानो हायामोन नालाय नोंथां माने जोङो आबाद मावनायखौ जों मोजां मोनोमोन आरोना गोदोनि आबै-आबौमोना बेनिखायनो जोङो हाग्रा बंग्रायाव जेनेबा हाग्रा बंग्रा थानानै हाग्रा बंग्राखौ दानस्रांनानै माने बेयाव जों आबाद मावनानै जायोमोन आरोना नोंथां आरो बेयाव आबाद मावनानै जायोमोन नालाय औ नोंथां माने बेयाव आबाद मावनानै जायोमोन नालाय नोंथां आरो जों माने जोंनि माखासे ओ ओ हौवाफ्रा एबा हौ ओ जोहोलावफ्रा जोङो बुंनो हायोब थाङोब्ला ओ नांगौ जेनेबा जोङो न'आव जानो आदार गैयाब्ला जों हाग्रायाव मैहुर खालामहैयोमोन आरोना नोंथां मानो होनोब्ला बेयाव जोंनि हाग्रानि माखासे जिब जुनार एबा दावमा दाउसाफोरखौ जोङो लानानै न'आव होफैयोमोन आरोना नोंथां जानो थाखाय आरो जों दैमा दै सानि दैमा दैसा दैमा दैसानि खाथि खाथि जों थानो मोजां मोनो होनना बुङोब्ला जेनेबा गोदोनि समाव गोदोनि जेनेबा आबै आबौमोननि आइजोफोरा जेनेबा जोङो नांगौ नांगौ जानाय जेनेबा माखासे जानो आदारफोरखौथ' जोङो नांगौ जायो नालाय। बे समाव जेनेबा जोङो दैमानिफ्राय जेनेबा जों ना गुरनानै लायोमोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
औ। थां आरो जों बुंनो हायोदि गोदोनि समाव माने जों आबै आबौमोन एबा माखासे जेनेबा बर' सुबुंफ्रा दैमा जिंआवथ' ओ था मोजां मोनो आरो बिसोरो माने गोदोनिफ्रायनो मोनसे जों फोरबो जोख खौ जोङो फालिनायखौ नुनो मोन्दों आरोना जेनेबा जों बे फोरबोआनो जाबाय जों बैसागु फोरबो। मागो फोरबो बेफोरबायदिनो माखासे फोरबोफोरखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोना एबा बर' सुबुंफोरा जों फालिबोनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ औ नोंथां जोङो बुं बैसागुआब फोरबो जों बैसागु फोरबोखौ फालिनाय खौ जोङो बुंनो थाङोब्ला माने गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय बे मोनसे फोरबो जों जाय जों जों बै बैसाग ओ दानाव जों फालिनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ जों बैसागु फोरबोनिफ फालिनायखो जों माखासे बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जों बुंनो हायोदि जेनेबा जोङो बैसागुनि सानसे सिगां जोङो जोंनि न'आव फिजानाय मोसौ बोरमा बायदि माखासे जिब जुनारफोरखौ जोङो थुखैनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो थुखैना दैजों थुखैनाय जायो आरो लाव फान्थाव ओ थाइखा माने जाबस्रिं माने बेफोरबायदि माखासे ओ फिथाइ सामथाइजों बेफोर बेफोर जिब जुनार, जों खुबैनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां गोदोनो। बेनो फालिनायखौ औ नोंथां जोङा आरो जों बुंबावनो हायोदि बैसागुनि जेनेबा फार्स्ट ओ सानखालि जेनेबा ओ उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गिदिर गिदिरफोरखौ जेनेबा आबै आबौ एबा बोराय बुरैफोरखौ एबा गावनि बिमा बिफाखौ जों मान एबा सनमान सनमान लानायखौ जों नुनो मोनबोदों आरोना नोंथां गोदो गोदायनिफ
औ नोंथां औ औ।
औ आरो जों बैसागुआव माने गासिबो गामिनि सुबुंफ्रा एबा गासिबो ओ मानसिफ्रानो जों मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरोना मोसानाय एबा रंजानायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला बैसागु फोरबोआथ' जोबोद माने गिदिर फोरबो होननायखौ जों मिथिनो मोनो आरो। नोंथां जाय बैसागु फोरबोआव दाउसिन दाउला, जिब जुनार बिफां लाइफां गासिबो रंजाजोबनायखौ जों नुनो मोनो जेराव जों बुंनो हायोदि जेनेबा बैसागु फोरबो एबा बैसाग दानाव माने गासिबो बिफां लाइफांनि बिलाइ बोराय बोरायफ्रा माने ओ सिरिनानै एबा ओ गानानै बिफांनिफ्राय जों गोदान गोदान खिलिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जों बेयावनो मिथियो माने बिफां लाइफाङाबो माने बैसागुनि रंजानायखौ लादों होननायखो जों नुनो मोन मिथिनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
औ आरो जों बैसागुआव मोसानायखौ जों बुंनो थाङोब्ला माने गासिबो सुबुङानो माने गामिनि गामियाव माने नखर नखर हाबनानै जोङो खाम जथा सिफुं सेरजा माने बायदि रोखोमनि दामग्रा आगजुखौ लानानै जों मोसानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। माने बेवहाय माने गामिनि गासिबो सुबुङानो माने दुखु दाहाखौ बावगारनानै माने गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे माने बैसागु बोथोरखौ फालिनायजों लोगोसे माने मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ औ
औ औ नोंथां आरो जों गोदोनिफ्रायनो जों बुंनो थाङोब्ला माने गोदोनि समावथ' ओ जों रायजो जानाय बेखौ जों बुंनो हाबावोदि माखासे माने गोदोनि समाव जोंनि जोंनि माने बर' बर'फ्रा माने बांद्राय डेभलप एबा बांद्राय जौगासारनाय नङामोन बा गोदोनि समाव बांद्राय माने लेखा गोरोंफोर गैयामोन आरो नोंथां माने बेनि थाखायनो माने बिसोरो जानला मोनला थालाबायो एबा मैहुर खालामलाबायो एबा गोदोनि समाव जों आरो मि मिथिनो मोनबावोदि माने रां रुफा गैयैनि जाउनाव जोङो
आखायावथ' जेनेबा जोंनिफ्रा ओ नोंथां ओ बिनि थाखायनो गावबा गावनि न'खरावनो माने औ नोंथां गाबागाव न'खराव माने बर' आइजोफोरा माने गानग्रा जोमग्राखौ जों दानना लानायखौ नुनो मोनो जाय जेनेबा थाङोब्ला दख'ना आर'नाइ गामसा माने बिदिनो माखासे गानग्रा जोमग्राखौ जोङो दानानै गाननो-गानोमोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
औ नोंथाङा आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला माने गोदोनि समावथ' जेनेबा ओ‌ बेबायदिनो कारेन्ट गैयामोन नालाय माने जोङो गुबुनफ्राव थांनोबा एबा गुबुन जायगायाव बेरायहैनोब्ला माने बिदिनो खोमसि खोमलाव थांनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां आरो जों गोदोनि समावथ' बांद्राय ओ जौ गस सानाय ओ सम नङामोन नालाय बिनिखायनो माने जों मोनसे जायगायाव थांनोबा जेनेबा जों हाग्रा बंग्राजोंनो थांनायखौ जों मिथिनो मोनो एबा नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
औ नोंथां जेनेबा नोंथाङाथ' आंनि फोरमायनायखौ बोरै मोनदों नोंथाङा एसे खोन्थादो?
नोंथाङाथ' मोजाङैनो फोरोंबोदों आरो गोदोनि दिनाव ओरै होननाय बायदिब्ला खोनादोंमोन माने गोदोनि दिनाव माने बांसिनानो
गोथां गोब्रामैबो जानाय जायोमोनो।
औ औ नोंथां नोंगौ नोंथां नोंगौ।
माने गोदोनि दिनाव अरबो गैयामोन नालाय बेखायनो बांसिनानो माने गोथां गोब्रामैसो जानो जायोमोन आरो गोदो दिनाव अरखौबो मिथियामोन नालाय माने बे अरखौ बे अरा बोरै फास्ट फास्ट आबिस्कार जाग्रोदों माने अन्थाइजों अन्थाइ देजाबलायनानै अरखि जोंनायावसो माने बे अर खामनायावसो माने बेजोंसो मिथिनो आरोखि माने नोंथां।
औ औ नोंथां नंगौ नोंथां।
माने गोदो दिनाव आरो बांसिन ओरैबायदि खोनादों माने गान-गाननाय जोमनायबो गैयामोन माने दंफां बिगुर बिदिनो मैहुर खालामनानै माखासे मोसाफोरनि बिदिनो बिगुरफोरखौ गानोमोन होननानै मिथियोमोन आरोखि नोंथां गोदोनि दिनाव बांसिनानो।
औ औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ औ आरो गोदोनि दिनाव न' बांबो गैयामोन बिदिनो दंफां नि दन्दर सिङावनो बिदिनो थाला बायोमोन। बिदियावनो रायजो जायोमोन आरो गोदो नोंथां।
औ दा आरो गोदोनि न'फोराथ' जेनेबा थुरि एबा नाराफोरजोंनो बानायला थायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ औ नोंथां।
बिदि होननानै खोनानो मोनो आरो गोदो गोदायनि दिनाव।
औ नोंथां जों आरो दाथ' जों गोबां रोखोमखौ जों सोलायनायखौ नुनो मोनबाय नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
औ औ माने दानि जुगावथ' जों न' बां गासिबो लामा सामा बेफोरबायदि माने गासिबोफोरा सोलायलांनो- सोलायलांबाय नङा होनबा नोंथां माने जायगाफ्रा गासैबो जौगासारजोब्बाय आरो गोबां लेखा लेखा गोरों एबा सोलोंथाइ लानानै गोरों गोरों सुबुंफोर उजिबाय नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां औ औ
औ
दे ना नोंथां नो बे गोदो गोदायनि बागै नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
उम दे